हेल' हेल'
अ' हेल'
हेल' खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ आं खोनादों ।
औ जों दिनै बिदि ब्ला ओ बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै सावरायनो सावरायलायनोसै खोनादोंना?
ओं
हेल'
औ खोनादों हेल'
औ जोङो दिनै बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै सावरायनोसै जोंनि टपिकआ जाबाय दिनै बर'नि दोरोङारि ओंख्रि ओ बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोबाथ' जोंहा बर'फ्रा ओ अनेक दोरोङारि ओंख्रि दङ नोंथाङाबो मिथिखा मिथिखायो जानांगौ। हेल' औ जेरै बर'हा गावहानो माखासे ओ मुंदां खा एंगार हायै बर'नि दोरोङारि ओंख्रि दंखायो जेरै अनला दाउ नारजि, अमा, नाफाम, बिदिनो बायदि बायदि ।
सबाय दाउ
नोंथाङा बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ संफेरबाय नामा?
ओं आं संफेरबाय आङो अनला अनला दाउ संबाय नारजि अमा सं संबाय नाफामखौबो संबाय आरो
नाफामखौबो संबाय ओ नोंथाङा मा होनो बर'नि दोरोङारि ओंख्रि अनला दाउखौ मोरै सङो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा?
अनला दाउआ ओरैबायदि जाहैबाय दाउखौ सिगाङाव हमनानै गोदाग्रोबाय बेनिफ्राय अनला अ' माइरंखौ जोंहा एसे सुनानै फोरानना दोनग्रोबाय बिनि उनाव दैजों खारैजों होग्रोबाय आरो सारायाव गोदौ होबोनानै अनला ओंख्रि अनलाखौ देनानै मिक्स खालामनानै होसिगोन होनानै उनावहाय एसे गोदौ खांनानै दाउ बेदरखौ एवनानै अनला ओंख्रियाव गारस ना होयो ।
औ
खोनाबायना नोंथाङा खोनादोंना?
हेल'
ओ माम
खोनादोंना? औ औ मा होनदों?
मा होनो नोंसिनि ओनसोलाव ओ औ हेलौ
लाय नोंथाङा हेलौ
ओम मा होनदों ओ जेन'बा जोंनि बे बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जेनेब बा बे माखासे गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जेनेबा जानाय एबा संनाय बेफोरखौ नुनो मोनला नालाय आं बे बेखौ होनदों आरो जेनेबा नोंसि नि ओनसोलावबो बेबायदि दं नामा जेन'बा जोंनि बर'नि दोरोङारि ओं ख्रि अनला दाउ, नारजि, अमा, नाफाम बेफोरखौ बावगारनानै जेनेबा बेखौ ओंख्रिखौ संनो रोङै एबा जायै बेबाय दि गोहोमा नोंसिनि ओनसोलावबो दङ' नामा होननानै सोंदोंमोन आरो आं। जेन'बा ओ जोंना सोरबा सोरबा जेन'बा सोरबा सोरबा टाउनाव थाहैबाय सोरबा सोरबा ओंख्रिखौ संनो रोंला अनला दाउखौ संनो रोंला नारजि अमाखौ संनो रोंला नाफामखौ मोनथिला बर'नि दोरोङारि ओंख्रिया माबे बेफोरखौ जेनेबा बे टाउनाव थानाय माखासे मानसिफ्रा सोरबा सोरबा बावगारलांनो हमबायना जेन'बा जालाबो बिसोर ओमफ्राय सोरबा सोरबा बिदिनो संनोबो रोंला बे बेबायदि गोहोमा नोंसि नि ओनसोलावबो दङ' नामा होननानै सोंदोंमोन आरो आङो।
जो जोंनि ओनसोलावथ' दा गामियारि ओनसोलखाय बांद्राय माने गोमायाखै आरो
औ औ। ओ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो अनला दाउ औ औ। नोंथाङा बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि गेजेराव अबे ओंख्रिखौ बांसिन गोथावसिन मोनो?
बुंनायाथ' आङो बर'नि दोरोङारि ओं गासिखौबो गोथाव मोनजोबो। नाथाय आङो सबाय आरो दाउखौ बांसिन गोथाव मोनो आरो
सबाय आरो दाउ ना आंबो सबाय दाउखौ गोथाव मोनो ओमफ्राय बांसिन आं ओ नारजि अमाखौ बांसिन गोथाव मोनो आरो ओमफ्राय नाफामखौबो मोनो। ओमफ्राय जोंनाथ' माखा माखासे बर'नि दोरोङारि ओंख्रिबा माखासे जि आइ टेक मोनबाय ना जेरै ओ अनला दाउआबो मोन बाय नारजि अमा मोन बाय नाफामाबो मोनबाय आरो गंगार दुनदियाबो मोन दुन्दियाखौ होयोमोन ना
औ अनला ओंख्रियाव माने दा जोंनाथ' माबा गैला नालाय। दुन्दिया गैला नालाय दा बायदियाव माने होयो आरो खोब मोजां टेस्ट जायो आरो
गंगार दुन्दिया टेस्टआ मोजां ना मोदोमो ना
औ उम उम दा आरो जोंहा ओरै माबाबो ओं खारबाय औवा मेवाइ
औ औवा मेवाइ अ अ अ। औ औवा मेवाइ न'आ माथो बावदोंसो औ औ। ओ नोंथाङा जेनेबा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बे नाफामा मारै बानायो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा? नामा नाफामखौ ओ दे फोर औ औ नाफामखौ।
नाफामा ओ नाफामाथ' जोंना ना गोरानजोंसो जाखायो नालाय।
औ औ।
ना नाखौ जोङो मोजाङै फोराननानै उनाव बेखौ ओ थास' थास'जों देयो आरो थास'नि बै गान्थिखौ मा होनो बर'आव
औ ओमफ्राय?
थास' थास' गान्थिजों देयो सोरबाबा खारै देफानायावनो खारै होयो सोरबाबा खारै होया जेरैहाय आङो औ गोदो खारै होयिखौबो आङो नुफेरबाय आरो देखांबोबाय ओमफफ्राय खारै होनायाबो एखे जायो टेस्टा उनावहाय देखांनानै संख्रिफोर एसे होनानै हासुङाव सोनानै हाखर सिङाव फबना दोनाय लायो आरो हाखर खराव दोननाया बा बै हासुुंङाव दोननायफ्रा साबसिन गोथाव जायो बेस्टआ मोनामनायाबो गोथावसिन जायो
जोङो बिदिब्ला बे बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बे नाफामखौ बिदि हासुुंङाव सोनानै हाख'राव दोननानै बानायनानै जेनेबा जों फालांगिबो खालामनो हागोन नामा
खालामनो हायो औ
औ औ जेन'बा जेन'बा माबोरै जोङो जेनेबा नाफामखौथ' बानायबाय माब्रै दोनोबा जोङो साबसिन एबा जेनेबा गोबावसिननि दोन्नो हायो जेनेबा जोङो नाफामखौ नोंथाङा मोनथिगौ नामा?
जोङो नाफामखौ मानो गोबावसिन दोननाया बे औवा हासुङाव दोननानै मोजां थालिर बिलाइजों फबना थालिर बिलाइजों खोबनानै एसे हा लिरथेरनानै दोनबा एसे साबसिन जायो आरो। भयामफ्राव दोननाया बारा इसेबां माने माबा जाया गोदो जेरैहाय जोंनि आबै आबौ बर मोनहा आबुं बर'मोन नालाय हासुुंङाव दोमब्ला माने गोथावसिन जायो होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय दा भयामफ्राव दोननायफ्रा एसे एसे माबा जायो
औ औ।
मुसियो आरो।
ना अ थ जेनेबा औ औ हासुङाव दोनोबा जेनेबा जों गोबाव दोननानै जानो हाबाय एबा फ फांलांगि खालामोबा फानहरनोबो हाबाय आरोना ज ससिन जायो आरोना हाव
औ फालांगिबो फानहरनो हायो।
बि बेनि अनगायै जेनेबा जोंहाथ' माखासे ओंख्रि दंबावो जेरै नारजि अमा नोंथाङा नारजि अमाखौबो संफेरबाय नामा? हेल'।
हा हा र' आवासआ एसे माबा खारजाबोदों ओं हेलौ।
नोंथांखौ होनदों आङो जेनेबा जोंनाथ' बर'नि दोरोङारि ओंख्रिया अनेक द नाल जेनबा नारजि अमायाबो जोंनि। बर'नि ओंख्रि नालाय नारजयाव माखौबो सखांबाय नामा होनदों नों
औ।
औ जेनेबा मारै मारै स' ए बिदिब्ला ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना जेनेबा नारजि अमाखौ माबायदि संनानै जायोब्ला जोङो जेनेबा साबसिनै गोथावसिनै टेस्ट मोनो बेखौ। फोरमायनो हागोन नामा? हेल ओ बिदिब्ला एसे एसे फोरमायनानै होदो नामा नारजि अमाखौ।
जागोन दे नारजि नारजिखौ जोङो औ नारजि खौ जोङो सोमनानै लाग्रोयो।
औ औ। बेनिफ औ औ औ खोनादों दे बुंदो ।
खोन खोनादों ना? आंना माने एसे ओ एसे काट जाबाय थादों आरो । ओमफाय नारजिखौ जोंना औ माबा दैजों दैजों एसे दैजों सोमनानै लाग्रोयो गुरै जानाय थाखाय जाहाथे बेयो थाब रुयो बेनिफ्राय आक' बेखौ खारै जों मोजां सुनानै खारैजों संनानै होयो आरो ।
औ औ औ ।
ओमफ्राय दै होयो खायफाफ्रा माइरं रन्दैजों होयो सङो आरो माइरं रन्दैजों संनायखौ गोथावसिन बुङो । आं माने गोखा खाय जाफेराखै नालाय ।
औ औ औ औ ।
अमाखौबो बेबायदिनो एसे एवफ्रामनानै होयो । जेब्लाहाय नारजिया रुयो अब्ला जोङो बेखौ दालि खाथाजों मोजां सानानै नारजिखौ अमा बेदरखौ एवनानै सारायाव होसनफिनो आरो । बिदिनो जाबाय ओ नारजि ओंख्रिया मोनफोरा होनो रन्दै जों संबा गोथावसिन जायो होननानै आरो गोखायाबो एसे खम जायोनो ओमफ्राय सोरबाफोर बायदिफ्रा औ । सोरबा बायफ्रा बि रन्दै
औ औ बिदिब्ला र-रन्दैजों संनाया थावसिनो आरो टेस्टआ? मानसिफोर बुं मानसिफोर बुंनाय बादिबा जेनेबा रन्दैजों संनायनि टेस्टआ
औ रन्दैजों संनाय टेस्टखौ ए एसे मोजांसिन होनो आरो माने बैयाव माइ माइनि माइरंनिबो एसे माबा थाफाबाय नालाय । टेस्टा थाफाबाय नालाय ।
जेनेबा जोंथ दा सावरायनानै मोनबाय जेनेबा बर'नि दोरोआ दोरोङारि ओंख्रिया जो जोंहा बर'हानो बिराद आंगो दंखायो आरोना । गुबुननिखौ जोङो माब्ला जानांगौ एबा बानायनानै जानांगौनि दोरखारानो गैया जोंहा बर'हा अनेक दंखायो आरो गावनो दोरोङारि ओंख्रि औ जेरै जे अ अनला दाउ ओमफ्राय अनला मेवाइ नारजि अमा नाफाम जोंहाथ आरो बिसोर मा जोंनि ओंख्रिया जाहा बर'नि ओंख्रिया माखासे ओ जि आइ टेकबो मोनखाबाय । नोंथाङाथ मिथिखायो औ ओ ओ होमबा बिदिब्ला नोंथां जोंनि बे दिनैनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै सावरायनाय बे टपिकनि सोमोन्दै सावरायनायखौ जों बिदिब्ला एसेयावनो दोन्थसै । खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों दे ओं । उम्म उम्म दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम ।
औ उं दे ।